खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं?
आं ओरैनो दं नोंथां।
जुदि नोंथाङा दायो फ्रिबा आं नोंथांजों दसे सम भारतनि सुबुं अनजिमा बांनायनि जेंनानि सोमोन्दै सावरायगौमोन। सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
जोंनि भारत हादराव आथिखालाव मेक्सिमाम बांनायानो' बारानिफ्राय बारासिन जाबोगासिनो दं नोंथां
ओं नंगौ नोंथां आरो जोंनि भारत हादरानो दायो बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हादर जाना दं।
अब्ला नोंथाङा आंनो खिन्थानो हागोन नामा बे सुबुं अनजिमा बांनाया मानि जाहोनाव जाबोगासिनो दङ बारासिन बारानिफ्राय बारा
आं हागोन जोंनि हादराव सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोना जादों जे जोंनि हादराव आथिखालाव गोबां उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जों नुबोगासिनो आरो खोनानोबो मोनबोगासिनो। जायनि जाहोनाव जोनोम जानायनि हारा बांबोगासिनो आरो। खमायनाया खमायनायखौ जोङो बारा नुबोआखै आरो हौवा गथ' लुबैनायनि बो सुबुं अनजिमा बांनाया जाबोदों मानोना गोबां सुबुंफोरा हौवासा गथ' जोनोम जायागौमानि गथ' जोनोम होयो एबा खाङो आरो बेफोरबायदि जाहोननि थाखायनो जोंनि हादराव सुबुं अनजिमा बांनाया बारा जाबोनो हमदों।
औ नोंथां बेफोरबायदि जाहोनफोरनि थाखायनो जोंनि हादराव सुबुं अनजिमा बांनाया बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दङ।
औ नंगौ आरो सुबुं अनजिमानो बारा जानायनिफ्रायनो जोंनि हादराव गोबां खैफोद जेरै बुहुमनां दुंखावनाय हानि जेंना आबहावानि जेंना थाग्रा जायगानि आंखाल आबहावा गुबुंले जानाय साख्रि गैजायैनि जेंनाफोरा गोबां जाबोनो हमबाय आरो सुबुं अनजिमा बांनायनिफ्रायनो लेखा गोरोंनि अनजिमाया खम आरो। रोङैफोरनि अनजिमाया ओमफ्राय बारा जालांगासिनो
बिब्दि जेंनाफोरा जोंनि हादोराव दायो गोबां सोमजिगासिनो। बिब्दि जेंनाफोरनि थाखायनो जोंनि हादोराव दायो गोरिबफोरनि अनजिमायाबो बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दङ।
औ नंगौ नोंथां जुदि जों बिब्दि जेंनाफोरखौ होबथानोब्ला सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथाथारग्रोनांगोन।
औ नोंथां जुदि नोंथाङा बे सुबुं अनजिमा बांनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन बा आंनो राहाफोर मिथिबा आंनो फोरमायनो हागोन ना?
ओं हागोन नोंथां जुदि जों सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथायोबब्लासो जोंनि गेजेराव जानाय बुहुमनां दुंखावनाय हानि आंखाल। साख्रिनि आंखाल आरो जानाय लोंनाय आदारनि आंखाल बायदि जेंनाफोरनि फ्राय बारग'नो हागोन आरो बेनिखायनो जों सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथाग्रोननो होबथाग्रोनो थाखाय गोबां राहा फोर दिहुननांगोन जेरै जों गिबि गिबियावनो उन्दै बैसोआव हाबा खालामनाय जाथायखौ होबथाथारनांगोन अब्लासो सुबुं अनजिमा बांनाया खमायनो हागोन। आरो नैथियाव जों सानैनि बारा गथ' जोनोम होनायखौ होबथानो नांगोन। मानोना जुदि गोबां ग थ' जोनोम होयोब्ला सुबुं अनजिमा बांनाया खमायनायनि अनगा बारा जागोन आरो थामथियाव जों हौवासा गथ' मोननो लुबैनाय एबा हास्थायनायखौबो सुबुंफोरनि गोसोनिफ्राय मानोना सोरबा सोरबा मानसिफोरा हौवासा गथ' मोनागौमानि गथ' जोनोम होयो जायनि जाहोनाव सुबुंनि अनजिमाया बांलांबाय थायो आरो बेनिखायनो बेबायदि जाथायफोरखौ जों होबथानो नांगोन।
औ नोंथां बेफोरबायदि राहाफोरखौ राहाफोरजों जोङो सोलियोब्ला सुबुं अनजिमा बांनाया खमायलांगोन
आरोबाव जोंनि हादराव फिसा जोनोम होनायखौल' बिमा बिफानि मावनांगौ हाबा सानो
औ नोंथां नाथाय फिसा जोनोम होनांगौल' जाया जों गथ'खौ जोनोम होनायनि होना मानसि खालामनो हानायाबो देरहासारनायनि मोनसे सिनायथि
औ नंगौ नोंथां लेखा रोङै हांखो सिनाय रोङै सुबुंफोरा बेफोरखौ मोनदांनो हाया समाजारि गाज्रि खान्थि गाज्रि फोथायनाय बायदि जाहोननि थाखायबो जोनोमनि हारा बारायदों
औ नंगौ नोंथां जोंनि भारतनि सोलोंथाइनि खाबुआ बांदोंब्लाबो बांसिन अनजिमानि सुबुङानो लेखा रोङै जानानै दङ लेखा रोङै सुबुंफोरा जेंना सोमजिहोयो लेखा रोंनायनि अनजिमाया खम जानायनि थाखाय निखावरिनि अनजिमायाबो दासान्दि बांबोगासिनो दङ आरो साख्रिनि जेंना सोमजिगासिनो
औ नंगौ नोंथां बेनिखायनो
सुबुं अनजिमा बांनायखौ जों खमायहोनो नाजानांगौ आ रो जेसेबां हायो एसेबां सोलोंथाइनि गोनांथि खौबो सुबुंफोरनो मि होनोनां
औ नंगौ नोंथां
आरो सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथानो थाखाय निखावरि होखारनाय आरो सोलोंथाइ फेहेरनाय मोननैबो गोनांथार
औ नोंथां निखावरिया जोबलांबासो लेखा रोंनायनि हाराबो बांगोन लेखा रोंनायनि हारा बांब्ला सुबुं अनजिमाया गावनो गाव सांग्रां जागोन
औ नंगौ नोंथां अब्लासो सुबुंफोरा गाज्रि फोथायनाय गाज्रि नेमफोरखौ गुवारै नायनो सोलोंगोन
औ नंगौ नोंथां
आरो आथि खालाव जोंनि हादराव बांसिनानो बांसिन सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय जायगानि आंखाल नुनो मोननाया बारानिफ्राय बारासिन जाबोदों
औ नोंथां
आरो बिदिनि जाहोनावनो सुबुंफोरा बांसिन बेबाय नानै जानाय आरो गोरिबफोरनि अनजिमायाबो बारानि फ्राय बारा जाबोनाय नुनो मोन दों
औ नोंथां
बेनिखायनो सुबुं अनजि मा बांनायखौ जों होबथानो थाखाय गोबां राहा लाथारनांगोन।
औ नोंथां नोंथाङा थिखौनो बुंदों।
आरो मानसि फोर सानो जे जेसेबां गथ' खांगोन एसेबांनो न'खरा मोजां जायो होनना नाथाय बिदि नङा फिसा न'खरानो फिसा फिसा न'खरावसो दोहोना मोजां जायो।
औ नोथां।
आरो सुबुं अनजिमा बारा जानायनिफ्रायनो जोंनि हादोराव गोबां खैफोद आफोदा नुजाबोगासिनो जेरै बुहुमनां दुंखावनाय। जायगानि आंखाल आरो साख्रि गैयैनि जेंना फोराबो बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो। अब्ला दिनैनि बे सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय। आं नोंथांजों सुबुं अनजिमा बांनायनि सोमोन्दै सावरायनानै गोबां मिथिफेरि बाथ्रा मिथिनो मोनबाय।
ओं नोंथांनिसिमबो आङो सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों।
औ नोंथां।
नोंथांखौ खौबो आंनिफ्राय जोबोद गोजोननाय थाबाय आंनो नोंथांनि समखौ होनायनि थाखाय जुदि नोंथाङा आरोबाव बिदिनो मा माब्लाबाफोर फ्रि थाब्ला आं नोंथांजों बिदिनो माबा मोनसे सोमोन्दैनि सायाव सावरायनो हा
औ हागोन नोंथां।
नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय।
अब्ला नोंथाङा दायो मा? खालामगासिनो दं?
दं नोंथां।
नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो ओरैनो दं नोंथां।
अ नोंथां।
अब्ला
औ नोंथां आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों।
अब्ला दिनैनि बे सावायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसैना नोंथां?
औ दे होमबा नोंथां। बि